हेलौ
अ हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां औ माबा दंना ओ फ्रि दंना
औ औ दं नोंथां
औ औ नोंथां अब्ला मोनसे थफि पिकनि सायाव रायज्लायसै जोंहा होमबा हान हान्था मेलानि सायाव
हान्था मेला औ जोबोद मोजां टपिक नोंथां नोंथाङानो बिदिब्ला
औ औ हान्था मेलायाथ जोंनि ओ जोंनि जायगायावथ हान्था मेला होनोब्ला ओ जेनेबा कक्राझारनिफ्राय लानानै जों ओ गोबां रोखोम सुबिदा दङ मानि जोंनियाव बुंनो थांङोब्ला ओ ट्रेननि हान्थाामेला दङ ओमफ्राय बासनि हान्था मेला दङ बेनोसै आरो आरो ओमफ्राय एसे एफा एनै दङ माबा मोनसे रुपस्रि एयारपर्ट होननाय मोनसे बे उरां जाहाज होननाय नि हान्था मेला दङ ओमफ्राय फिसा फिसा फिसा फिसौ हान्था मेला दं आरोना दा दा जोंहा जोंनि हान्था मेलानि बारै बुंनो थांङोब्ला जोंना ओ बडलेण्ड ट्रेन्सपर होननाय दङ बेयो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन टाइम लानानै गुबुन गुबुन माने ओ माने बेखौ हगारनाय जायो आरो माने बे हान्था हान्थामेला थानायनि थाखाय जोंना फरायनाय लिरनाय गासिबो ओ फालांगि गासिबो जौगादों आरोना
औ नोंथां
हान्था मेला गैयाबाथ जेबो जौगानाय नङा हान्था मेला थानायनि थाखायनो जोंनिया जौगागासिनो दं आरो जोंनि जायगायाव गैया दा जोंनि बि टि सि आव ओ हान्था मेलाया बुहुद आवगायनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन जागोबोगासिनो दङ आगोलनि समावथ' बिराद खममोन हान्थामेला होनोब्ला दा-दा जोंना ओ हान्था मेलाया माने ए सि गारिबो नुनो थांबाय आरोना दा ए सि बासबो थानो हांबाय ओम क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम थांनाय दङ बाक्सा थांनाय दङ। जेनेबा बैर कन्दआव थांनाय दङ तेजपुराव थांनाय दङ जोंनि जोंनिफ्राय जोंनि क'क्राझारनिफ्राय हान्था मेलाया आरो आरो मा होनो ओरै गुवाहाटियाव थांनाय दङ ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन बासफोर लाना बासफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन बास आलदा आलदा जायगायाव थाङो। जेरै खाथि खालायावबो थांनाय दङ जेनेबा गोजानाव थांनाय थांनाय बुंनोब्ला बांसिन ट्रेनफोरजों थाङो। बांसिन बड'लेण्ड बासजों थाङो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसे गुन गुन दङ जोंना बासआ बेजोंबो थाङो आरो ट्रेन ट्रेन बुंङोबाथ' फुंनिफ्रायनो जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो हायो ट्रेनजों हान्था मेलाया जोंना जेनेबा फुंनि फुंनि सयथानिफ्राय औ सातथानि सयथा सातथानिफ्राय लानानै मोनानि माबासिम थांनो हायो जोङो जेनेबा दा आरो ओ मा होनो ओ फ्राय जोंना हान्था मेलाया जेनेबा गुवाहाटिसिम थांनो हायो थांथ'नो हायो दा आरो ओ कलकातासिमबो थांनो हायो आरो ओमफ्राय बे-बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओ जेनेबा खाथि खालानि स्टेट एबा गुबुन रायजोआव थांनोबा जोंना वेस्ट बेंगलाव थांग्रा दङ मोनसे क'क्राझारनिफ्राय दा बियो सिलिगुरियाव थाङो बास दङ मोनसे आरो ओ आलिपुरदुवाराव थांग्रा दङ मोनसे
औ नोंथां।
थांलाय फैलाय माल माथा लाबोयो आरोना? दा हान्था मेलाया बिराद मोजां आवगायगासिनो दं आरो जोंनि जायगायाव
औ नोंथां नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सों होननानै आवगायदों ओ नोंथांनि ओ नोंथांनि साननाय बायदिब्ला आथिखालाव ओ बे हा हान्था मेलानि थाखाय गोदोथ' जों बेबायदि सुबिदाखौ मोनामोन नालाय आथिखालाव बे हान्था मालानि थाखाय जोंनि सोलोंथाइ बिबा सोलोंथायाइयावनो जा बा बेफार फालांगियावनो जा बेसेबां आवगायदों होननानै नोंथाङा सानो?
आं बिराद मोजां बिराद मोजां आवगायदों होननानै सानो आरो बिराद। आगोलनिफ्राय साबसिन आरोना अनेक साबसिन बेखौनो सिगां समावथ' जेबो गैयामोननो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनोनो बिराद माने जेंना जायोमोन आरो
औ नोंथां
दा आलदा आलदा जेनेबा आलदा आलदा मानिे गारिनि गारि गारि गारि माने गारि ओमफ्राय जेनेबा बासनि बास जेनेबा उइंगारनि उइंगार बेबादि हगारबाय आरोना
औ,
जेनेबा ट्रेनाबो आलदा आलदा टाइमाव खारनायनि मेलला सुबिदा दङ। दा हान्था मेलाजोंनो फरायसाफ्राबो हान्था मेलाजोंनो हान्थिनो हाबाय आरो फालांगिरिफ्राबो हान्था मेला गैयालासे फालांगिरि खालामनो हाया बे बेखायनो हान्था मेला हान्था मेला गैयाबानो जेबो जाया आरोना ओंखायनो हान्था मेलाखौ बिराद गोनांथि आरो नोंथाङा माबा सानो नामा हान्थाामेलानि सोमोन्दै?
बेबायदिनो नोंथांमोननि नसार फिनो जेरै हान्था मेला थान्था मेला खाबुआ बांना बोनाय लोगो लोगोनो जेरै, फालांगि बिथिङाव जौगादों बा सोलोंथाइ लानायाव बांसिन खाबु जादों। बेखौ आंबो गनायो मानो होनोब्ला आथिखाल आथिखालाव, जोंनि इयुन जोलैफ्रा माने गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बे हान्था मेला थानायनि थाखायनो जों हमनानै ला जि किल'मिटार बा नैजि किल'मिटार जों थांलाय फैलाय हान्थिनो माने खाबु मोनदों जायखौ जों न'आव थानानैनो न'निफ्रायनो जों गोजान माने सोलोंसालियावबाबो थांनानै जों जोंनि सोलोंथाइखौ मोननो हादों होननानै आं सानो बेजों लोगोसेनो हान्था मेलानि हान्थ मेलानि जि सुबिदा खाबु बे बिथिङाव जोंनि बेफार फालांगिखौबो जों जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव जों बे हान्था मेलानि थाखायनो जों जोंनि ओनसोलावनो जों गोरलैयैनो मोननो हानाय न'नि बारियाव आबाद मावनाय जि औवा जोंनि बर'नि जि बर' समाजजों सरजाबनानै थानाय बे औवाखौबो जों बे हान्था मेला जौगानायनि थाखायनो गोजान गोजान जायगायाव जों बेखौ फालांगि हिसाबै माने ट्रेन्सपर्ट खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो।
जोबोद मोजां नोंथांनि बे बुंनाया आरोना औ दा जोंहा खाथि खालायाव हान्था मेलानि हान्था मेलानि नि दारै आरो ना जोंहा इमपर्ट एन्ड एक्सपर्ट खालामनो हायो जेनेबा जोङो भुटान जोंनि खाथिनि खाथियावनो भुटान हादर दङ जोंहा बेजों फालांगि फालांगिनि बेलायाव जोंनि जोंनि माबायाव कक्राझारनिफ्राय बिराद मोजां कक्राझार चिरांनिफ्राय आरोना बिराद मोजां फालांगि खालामनो हादों आरो आरो आं बेखौ सानो आरोना दा औ
नोंथांनि बायदिब्ला हान्था मेला जौगानायनि थाखायनो जों माने गुबुन हादोरनि जोंनि साखाथि फाखाथिनि हादोरजों जों माने मोजां सोमोन्दोबो लाखि खिनो हादों आरो बेफार फालांगिनि सायाव थारैनो सैते ।
औ आरो लोगोसे जोंहा ओ बहुद माने ओ हान्था मेलानि जौगानायनि थाखाय बहुद स्किल डेभेलपमेन्ट लाबोगासिनो दङ बेखौ सोलोंनानै बिराद ओ मानि दा हान्था मेला गैयाबाथ बे जोंनि दावबायनाय जोंनि टुरिस्ट सेक्टरा माने जेबो जौगानो हाया आरोना हान्था मेलानि जाउनावसो बे जोंना जौगागासिनो दं आरोना । हेलौ नोंथां औ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों दा दा हान्थि मेला बुंङोबाथ अनेक रोखोम दङ नोंथां हेलौ दा जोंहा हान्था मेलाखौ जौगाहोनो थाखाय ओ जोंनि बि टि सि सरखाराराबो अनेक मानि राहा लागासिनो दङ